अ हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
अ आसा खालामो दा सान्दै नोंथाङा
औ औ मोजाङैनो दों
हा आरो लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो
अ नोंथां आं माने फंसे बाथ्रा सोंनायदोंमोन
औ सोंनो हागोन
अ नोंथाङा दा माने दाथ' सामार भेकेसन ना गोलोम बोथोरनि बन्द' आरो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन
अ
जोंहा दाबायदि टाइमाव जोबोद गरम जायो आरो जोंहा दाबायदि टाइमाव गोबां हा हाबा- हुखा थायो बेनि थाखाय जोंहा गोलोम बोथोर बेखौ गोलोम बोथोरनि बन्द' बेफोरनि बागै लानाय जायो सा गोलोम बो
औ - औ
जोंहा स्कुल कलेजफोरखौबो बन्द' होजोबनाय जायो बे गोलोम बोथोराव मानो होनबा जोंहा जोबोद गरम - गरम जायो बिनि थाखायनो जोंहा स्कुल कलेजफोरावबो फरायसाफोरा साइकेलजों थांग्रा फोरा जोबोद खस्थ' मोनो बेनिखायनो जोंहा बन्द' एबा होनाय जायो आरो बन्द'फोरखौ
आरो लोगोसे औ नोंथां लोगोसे आरो आरो मोनसे एसे सोंबावनि आं आरो दावबयनो दावबायनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि बिबुंथि होगोन
औ दावबायनाय बुङोबाथ' जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम हान्थिनायानो जोंहा दावबायनाय जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां गोजान - गोजान गोबां जायगा दोङो बयहाबो दावबायनायनि गोबां सिमां थायो
औ
दाबाय दावबायनाया मोनसे दावबायनाया जोंनि जेन जोङो दुखुआव थायोबा जों सुखुसिम सोलायहोनो हायो गोबां लेखायाव लेखायाव मोनथिनो मोनै जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो दावबायनाय गेरजों जोङो जि जोङो जोङो बबावबा थांबा बै जायगानि मानसिनि फाव आखुफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि बागै मिथियो आरो बै जायगायावनि नुथाइ एबा थासारिफोरा माबायदि जोङो दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो आरो जोङो दावबाय दावबायोबा गोबां सावगारिरि एबा गोबां सेबखांथाय सेबखांना लाखिनो हायो आरो नोंथां
अ - अ लोगोसे जोंनि देहा स सोलेराबो रंजानाय- रंजानायजों लोगोसे एसे एनलै बेरामफोर दङबाबो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां अ- अ- अ बिदिनो दा नोंथाङा एसे सानगासिनो नामा अबाफोर- अबावाफोर थांनाय बेरायनाय
औ नोंथां औ दोङो बिदिनो आङो ससियेल मिडियाफोराव गोबां नुबाय जोंहा मोनसे जायगा दोङो बेयाव गोबां बरफ दोङो बेयाव आङो ससियेल मिडियायाव गोबां गोबां बिनि नुथायफोर नुबाय जेरै बिनि दैफोरा दैफोरा बरफ जाना थानाय बरफ जाना थानाय जोंहा सि - जोम फोरानोबा बेयो बरफ जाना थानाय बेफोरखौ नुनानै बे जायगायाव थांनो गोसो- गोसो जादों आरो बेखौ आङो उनफोरावहाय थांगोन दा समनि आंखाल समनि आंखाल आरो समजों लोगोसे रांनिबो आंखाल दङ आरो बैसोनिबो आं बैसोआबो आंना जाजोबाखै बिनि थाखाय बेयाव थांनाय जायाखै आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ आसा खालामो नोंथाङा बेफोरखौ लुबैनायखौ। हाबफ्रामजोबगोन हाबफ्राम माने हाजोबथों आरो। लोगोसे दाथ' एसे जोंनिखिं गरमानो नोंथांमोननि। खिं माबायदि दा बिदि बोथोरफोरा।
औ नोंथां दाथ' जोंहा गरम बोथोर बिनिखायनो जोंनि थिबो गराम बिदिनो ओ। सानाव जोङो ओ न' सिङावनो थानो हाया जोङो बिफांनि साया नङाबा ओ। न' सिङाव थानो हालिया जोंनिया। बिदिनो ओ जोङो बिफांनि सिङाव थाबासो जोङो। गोजोन ओ गोसो ओ थान्दा मोनो आरो।
आच्छा आच्छा आरो लोगोसे नोंथाङाथ' ओ। नोंथाङा एसे आगोलनि। ख्रुइ दा गरमफोरखौ माबायदि मोनगासिनो गरमा एसे सोलायनाय मोनदोंना नोंथां? ओ अ अ माबायदि एसे सो-सोलायनायनि बागै। से फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ नोंथां गरमाथ' जोंहा गोबां ओ आगोलनिफ्राय दा गोबां गरम। जाबोबाय मानो होनबा जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया ओ बांबोबाय। ख-खमायबोबाय ओ गारि मथरनि अनजिमा बांबो। बाय बिदिनो जोंहा प्लाटिक बाहायनायफोरा। बारा जाबाय आ बिदिनो पलिउसन फेक्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय धुङाजों धुङाफोरा आरो। इन्टारनेटनि रेडियेसननो जोंहा बेफोर बांबोनायनि थाखाय जोंहा दा गरमा बांसिन जानो हमबाय आरो नोंथां।
अ माने बारहावानि गुबुंलेफोरा बांसिन जानो हमबाय बिदि आरो।
औ।
नङा होमबा नोंथां अ।
औ नंगौ। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सों सानदो सोंनो हागोन ना नोंथां? औ औ नों। थाङा दिनैसिम बयनिसो गोजान ओ ब-बबाव बबेयाव दावबायफेरखो?
अ नोंथां आं नोंथांनि सोंथिखौ आं। ओ जोबोद मोजां मोनदों बिदिथ' आं गोजानाव थाङाखै नोंथां हाइस् आं थांदोंबा। किं थांदो जों जों ओजों शिलं आं शिलं थांदोंबाबो जोंहाय। बिदि हाजो हाला बिदि गिदिंनो मोनाखै लोगोसे आंहा। बो बिदिनो फैसा रांरां रांखावरिनि एसे आंखाल। लोगोसे आं। ओ खामायबो मावो बिदिनो आंहा समा थाया बिदिनि थाखायनो आं बारा। जाया नोंथां नाथाय गिदिंनोथ' गोबां लुबैनो लुबैनाय दं। मानसिनि लुबैनाया जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां। जोबा ओ आरो आं। थ' गोबां जायगायाव नोंथाङा होनबाय जे दहाय होनबाय बरफ गोलैनाय जायगा।
ओ।
बिदि जायगायावनो गोबां नागासिनो थांनायनि खिन्थु आं गावनि। सायाव फोथायनाय दं जे आं सानसे बिदि जागायाव थांनो हागोन होनना फो। थायनाय दं बिदिनो आं थांगोन होनना सानो लोगो। से बिदि गरमनि थाखायबो। ओ खायसे जायगायाव माने थांनो गोसोब्लाबो। गरमनि थाखायनो गोसोआ बायग्लिलाङो आरो।
औ।
थांनाय जाया।
औ ओ नोंथाङा बे गरमाव ओ मा खालामनानै थायो बांसिनै?
अ नोंथां अ नोंथाङ मोजां सोंथि ओ गरमावथ' बिदिहाय नोंथाङा होननाय बादि आंबो एसे माने न'सिङावथ' थानो हाखाया। खिनथु बिफां -लाइफां फोरनि सायावनो जनांगौ जायो नोंथां। लोगोसे आरो आं एसे खामानि मावो एसे रुमसिंनि हाय खामानि बिदि मावो आरो बिदि मावनानै सोलिगासिनो बिदिहाय आंहा एसे गरम मोनदोंब्लाबो थेवबो सहायनानै मावगासिनो आरो। खायसे उदैनि थाखाय उदैनि आदारनि थाखाय से गरम लाबो गरमाथ' जोबोर मोनो खिन्थु आं थानाया बि बिदिनो ओ जिहेतु रुम सिंनिसो ओ खामानि बिनिखायनो आं सोलिनो हादों नोंथां।
औ।
बेनो
ओ नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो सानो नामा?
अ नोंथाङा अ ओ नोंथाङा बिदिहाय आंबो बेखौ सोङो नाय गोदो नोंथांनाव नोंथाङा बिदिहाय बेसे बेसेबां गोजानसिम दावबायखो नोंथाङा?
अ नोंथां नोंथां नोंथांनि सोंथिया मोजाङानो ओ आं दिनैसिम बयनिसाय गोजोन दाव दावायबाय होनबा जोंहा ओ क'क्राझाराव मोनसे फेस्टिभेल जायो जायखौ जोङो बावखुंग्रि फेस ओ फेस्टिभेल होनना बुङो। ओ बेयाव थांदोंमोन आरो अ बेनो आंना बयनिफ्राय गोजानसिन। ओ बिनिफ्राय आङो थाङाखै।
अ अ बिदि औ आंबोथ' बिदि बेयाव थांनाय जायाखै खिथु आं थांनो गोस गो गोसोआलाय नाथाय समजों आरो। इसोरनि अननायाव लांजानो बो नांगोन मासिआ नङा होमबा बेनिखायनो स' सम जों गोरोबफानानै खायसे खायसे उसुबिदानि थाखाय थांनायबो जाया। खिथु आं आरो टाइम समाथ' दोंखायो उनावहाय मेरला सम दङ बिनि गेजेरजों नो सानसे थांगोन होनना सानो आंबो। ओ लोगोसे नोंथाङा दावबायनानै बावखुंग्रिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ नोंथां ओ जोंहा बावखुंग्रियावथ' मोनसे हाजो नङा होमबा? जोङो बेयाव थाङोबा जोंहा साल बिफांखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो हाजो औ औ आं थांनाय समावथ' बेयाव गोबां मानसिबो दों मानो होनबा बेयाव जोंहा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन। बेयाव गोबां हारि हारिसानि मानसिफोर फैदोंमोन ओ बेयाव मेथाइ रोजाबगिरि बिदिनो मोसागिरि गोबां आर्टिस्टफोर फैनो फैदोंमोन जायखौ जोङो नुनो मोनो मोनदोंमोन आरो बेयाव ओ आं थांनाय समाव गोबां बिदिनो ओ हाजो गाखोनाय जोंहा फेस्टिभेल जायो नालाय बेयाव हाजो गाखोना ओ सानैसो मानसिखौ आङो ओ सखाम जादों होननाय खोनादों बिदिनो ओ औ जोंहा बावखुंग्रिया जोबोद समायना बेयाव जोंहा फेस्टिभेल गैयियावसो थांनांगौ जोङो फ फेस्टिभेल गैयैयाव जोंहा पिस मोनगोन जोङो सिरि सान्थि मोनगोन बेयाव बिदि जोंहा फेस्टिभेलफोराव थाङोबा मानसि होंगो दोंगोआव जोबोद खस्थ' मोनो आरो नोंथां सानदुंआबो जोंहा जोबोद गोसा जायोना जोंहा बेयाव आरो औ नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा
नोंथाङा जेनेबा एसे एक्सपिरियेन्सखौ मोजाङैनो लादों आं थांनि बुंनायावनो बुजिनोबो हादों आरो लोगोसे बिदिनो जानाय लोंनाय माबायदिहाय बेयो बे जायगायाव
औ जों थांनायाव औ जों थांनाय समावथ' मोनसे फेस्टि फेस्टिभेल जादोंमोन बेयाव जोङो हटेल बायदिसिनायावनो जानो जानाय जादों नाथाय बिदि फेस्टिभेल गैयैयाव जोङो माबायदि बेखौ आं मिथिनो मोना मानो होनबा आंबो गिबि खेब नि थाखायसो बे फेस्टिभेलावांनाय जा दोंमोन बेनिखायनो मिथि मोना बेयाव फेस्टिभेल जानाय समावथ' जोंहा सोरगिदिं हटेलफोर था खायो‌ना नोंथां? औ हटेल औ बे हटेलावनो जों जानाय जादोंमोन आरो जानाय लोंनायखौ
आरो लोगोसे नोंथाङा बांसिन मा हारिनि मानसिखौ नुनो मोननाय? बे बे जायगायाव?
अ जिहेथु जोङो बे क'क्राझारा क'क्राझार डिस्ट्रिकनि सिङाव दं नालाय बेयाव जोंनि बर' हारिखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो बर' हारिनि मानसिफोरखौनो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ आंबो बिदिनो ससियेल मिडियाफोराव नुदो जिहेथु बिदिनो आं बर' हारिखौो बांसिन नुनो मोनदों आरो।
मोनसे फेस्टिभेल खाना बियो बेनिखायनो जोङो बर'खौ बांसिन नुनो मोनगोन बेयाव
ओ नोंथां माने आंहा बारा समबो गैया ओ आरो नोंथांजों राय्लायनो आं जोबोर बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। आरो नोंथांनि बुंनायखौ आं जोबोर मोजां मोनदों आरो गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनदां।
औ औ
आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दं देहा सोलेरफोरा नङा होमबा अ बि खौनो होननानै आं दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथां दै आरो बिदिनो सम मोनोबा जों आरो रायज्लायनो मोनगोन होनना आसा खालामो।
औ नोंथां।
अ दे नोंथां दे।